औ औ खोनादों गुड आफ गुदि आफटार गुड मरनिं।
औ। औ नोंथां गुड मरनिं फुंबिलिनि गोजोननाय नै ओं औ दङ। ओरैनो नै दंफां सायहायावनो आंनियाव दसे जिरायनो थादों। अ।
आदसा दिनै होमबा जोङो अ आङो दा आंबो गरमनि माने दासो माने ओंखाम खौ जाखांनानै जानोबो सुखुव नालाय गोलोम बोथोराव बिफां सा सिङावनो जिरायनानै बार जागासिनो। रों आरो मोजाङै दा बिदिबा जों दिनै होमबा जों सानैजों रायज्लायनायनि मोनसे टपिक लाबोनो सानदों आङो दा गोलोम बोथोर सफैबाय नङा होमबा।
औ नंगौ।
फोरा बे गोलोम बोथोराव मा खालामनानै बारहोयो बेनि बागै एसे सावरायनोसै।
औ।
मानसिफोरा गोलोम बोथोरनि गेजेर जों लोमजा साजाबो जायो आरो सोरबा मोजां मोनो सोरबा गाज्रि मोनो बेनि बो एसे सावरायजासै सावरायनोसै नङा होनबा? आह औ दा बिदिब्ला नों थाङा गोरोम बोथोरखौ मोजां मोनो ना मोना इनि बिखय इसे बुंदो आ
औ। बुङो थाङोबा फारसेथिंनि थाखै मोजां आरो फारसेथिंनि थाखै गाज्रि। बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो गोलोम बोथोर बुङोबा जोङो गोबां बेबायदिनो गरम जायो बेबायदिनो आरो सान्दुं गोसाबो जायो आरो बेबाय दिनो मालाबा समाव अखा बेबायदिनो दै लोमलानाय बेबायदिनो गोबां गोबां दाब दाब जायगायाव बेफोरबायदि जायो।
औ
दैखौबो जोंनि थाखाय नांगौ अखाखौबो आरो जोङो बेबायदिनो अखा फोर गैयाबा आरो दै मोनाबा जोङो माइफोरखौ माबोरै गायगोन आरो नङा होमबा नोंथां औ बिनि थाखायनो जोङो दैफोरखौबो नांगौ अखाखौबो नांगौ आरो फारसेथिङै साननानै नायोबा जोङो बे गरम बोथोराव बांसिनानो बेबायदिनो लोमजानाय साजानाय जायो। बांसिनै जोङो बेबायदिनो लोमजानाय साजानायखौ नुनो मोनो आरो गासैनिबो नखरावनो फ्राया नो जायो बेबायदिनो गरमजों बेबायदिनो बारा बेबायदिनो लोमजानाय साजानाय जायो बिनि था खैनो जोङो डक्टरफोरनाव थांनाय फोरा बांसिन जायो। बेबायदिनो मुलि बिजिफोर लाहैनांगौ बेबायदिनो आरो साननानै लायोबा बेबायदिनो गरम बोथोर आबो जोंनि थाखाय मोजां बेबायदिनो जोङो दा जा गरम बोथोर दैज्लां बोथोराव जों बेबायदिनो माइफोरबो गायनो मोनो आरो गायना लानांगौबो जायो। जोंनि थाखै बेबायदिनो माइ गायनाया गोनांथार बेबायदिनो जोङो दा बे हागौ मानि गरम बोथोराव दैज्लां बोथोराव जोङो माइफोरखौ आदार फोरखौ गायनानै बेबायदिनो बुथुमनानै लानांगोन बिनि थाखैनो जोंनि थाखै गरम बोथोर दैज्लां बोथोराबो गोनांथि। आरो फारसेनि थाखै देहानि थाखैबा जोङो उसैज मोनो आरो गोजां बोथोरफोरखौ साब सिन मोनो बेबायदिनो जोङो गोजाङोबा गानफब जोमफबै बेबायदिनो थानो हायो। आरो अरफोर सायनाय जायो जोङो बेबायदिनो ओ नोंथाङाबो गरम बो बेबायदिनो गरम बोथोरखौ नों थाङा माबायदि मोनो सावरायनो हागोन।
आदसा आदसा दे साबायखर बावबाय नोंथाङाबो आं बुंंनो लागै बेबायदि गरम बोथोरनि बिखय एसे फंनैसो बुंनो थाखाय खाबु होनायनि थाखाय
औ
दा बे समाव आं गोलोम बोथोरनि बागै बुंनो सानदों दा गोलोमथोर होननानै बुङोब्ला जोङो बि थिं मे जुन मासनिफ्रायनो हाबनायखौ आं मोनो आरो आंनि बायदिब्ला एसे एसे गरमखौ मोनबोनायमोन। एपरिलफोरनिफ्रायनो दा बिदिनो बो थोर लानानै जुदि जोङो जुन जुलाइ मा साव मोनैब्ला बांद्राय मोनफैयो नालाय दा बेफोरावहा जोङो बेबो थोरावहा गोदाव सोराव मोनो माहा थागो न माहा जिरायगोन मा द्रेस गानगोन बिबदि मोनो आरो। दा बिब्दि मोननानै जों बिफां सायहायाव जिरायनानै जोबोर मानसिफोरजों जिरायना रायज्लायबाय थानो लुब लुबयो बेयो मोनसे मोजां खाबु आरो।
औ नंगौ।
लिंहरनानै मोहै फिथाय होजानाय खाजि फिथाइ जानाय। बेफोरबायदि मोजां नाङो आरो गोलोम बोथोरावहाय। फारसेथिं गाज्रि होननानै बुङोब्ला जोङो। गोलोमबाय थायो थानो सुखुुवा। दुगैगोन जाबाय थायो बांद्राय दुगैब्ला लोमजानाय मोनो। बेनि थाखाय गोदलोम बोथोरा आंनि थाखाय बियो गाज्रि आरो। दा बिब्दिनो आरो बे गोलोम बोथोरावहा जोंहा नायनो थाङोब्ला दुब्लि थाराव दै फै नङा होनोमबा?
औ
बे दै फैनाय लोगो लोगोनो जों औ औ औ। दै फैनाय लोगो लोगोनो जों जानो गोनां आदारफोरखौ जों बुथुमना लायो नों थां बुंनाय बायदिययैनो आबाद मावो औ बेबायदिनि था खाय बोथोरनि थाखाय जोंहा गोलोम बोथोराबो आबादफोरनि थाखाय मोजां होननानै आं सान
औ नंगौ।
औ औ बेबायदिनो दा गोलोम बोथोराव जों मोजाङै नायोब्ला नुयो। गासैबो दुब्लि फोथारावहाय आबाद मावनायखौ। दा नोंसोरनिथिं आबाद मावदोंना मावाखै होमबा बे गोलोम बोथोरावलाय दुब्लि फोथाराव?
औ हेल' नोंथां।
औ
औ खोनायाखैमोन। दासो खोनाबाय औ मा होननायमोन नोंथाङा?
नोंसोरनिथिं दुब्लि बोथोराव बे गोलोम बोथोरावहाय मावदोंना मावाखै मावनाय
अ माइ आबादफोरखौ?
औ बे दा गोलोम बोथोरनिनो मोनसे आबाद ना बेबो। दैज्लां बोथोर होनना बुङो जायखौ गरम जायो।
औ मावनायालाय मावदों नोंथां बे बेबायदि बिदिनो गासैबो फ्रायानो गायफ्रामजोबबायानो। गायनायाथ बेबायदिनो आरो सोरहाबा सोरहाबा दंबावो बेबायदिनो नखरनै-नखरथाम। बेबायदिनो फ्राय गासैबो गायजोबफ्रामबायानो। बेबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो नोंथाङा बेबायदिनो बावहाय बेबायदिनो साहायाव जिरायनाय ज ज थानाय मोजाङैनो बुंलांबाय आरो नोंथांनिफ्राय खोनानो मोनबाय आरो सावरायलायनो हाबाय नंगौ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोङो गरम बोथोरबा बेबायदिनो औवा सायहा सिं फोराव बेबायदिनो दंफां सिमफोराव जोङो जिरायनानै थानो मोनो। बेबायदि बिदिनो ज ज जोङो दसे जिरायो आरो बेबायदिनो जोङो दायो थाइजौ खान्थालनि बोथ थोर जोङो बेबायदिनो थाइजौफोर लगायलायनानै जायो। बेबायदिनो जोंबो जालायो बेबायदि बिदिनो जानो मोजां मोनो औ औ औ नंगौ। गौ थाइजौ बेबायदिनो खाजि लगायनानै जानो जोबोद मोजां मोनो। आरो दायो जोंबो जायो बेबायदिनो जमा जमा जिरायलायनानै जोङो लोगोफोरजों बेबायदिनो थाइजौखौ लेबनानै हानानै बेबायदिनो फानलु संख्रि होनानै जोङो बेबायदिनो लगायनानै जायो। ओ जोबोर मोजां मोनो आरो दा खान्थ न्थाल खान्थालखौबो गोथांफोरखौ दाननानै संख्रि फानलुजों जानो जोबोर मोजां मोनो आङो। बेबायदिनो जोङो खान्थालफोरखौबो बेबायदि दिनो ज' ज' गोथां दाननानै जायो आरो नोंथांमोननि बेबायदिनो थाइजौ खान्थालफोर दं दङना गैया? फोरमायनो हागोन।
ओ जोंनिथिंलाय दा जेनेबा थायजौआलाय बै दोङो दोंनायालाय। ओमफ्राय दाखालि साननैसो बिराद जाबाय जोंबो गरमनि। ज' ज' मानसिफोरजों थाइजौ खाजि खालामनानै जाबाय।
औ।
जोंहानाव दङमोन नै बिफां बि दाननाय जाबाय दा जोंनाव गैला नालाय गैयिखाय जानो लुबैना दाख्लैसो मोनसे ओ थाइसे बायना लाबोदों। बाजारनिफ्राय पनसास थाखा होनानै। बाजि रां होनानै दा बेवहााय बायनानै जाबाय आरो आं बो जाबाय लोगोफोरखौबो एसे लिंहरबाय खान्थाला बुरजा जायो नालाय जानो हाया गरम बोथोरनि बेनिखायनो एसे एसे राननानै जों जाबाय आरो जानाय जाबाय। जाना मोजां मोनबाय गरम मोनो खान्थाल जायोब्ला।
औ मोनो।
गोलोम बोथोराव गरम मोनो खान्थालखौ जायोब्ला सानजौफुआवहा खामानि मावनांगौ जानांगौ होननानै
औ न'आव गैया नामा नोंथांमोननिया खान्थाल थाइजौ?
ओहो खान्थाल थाइजौ खान्थाल दोङो दा। फांसे दोङो आरो थाइहां दों फिसा मोनसे थाइनै दोङो बियो थाइजौ
औ।
थाइजौआ फांसे दङ। थायनाय जायाखै दा गोलोम बोथोरनि आरो फांसे बिफां लिसु दङ ना लिसु दङ। दा बे दङ आरो गोलोम बोथोराव बेखौनो जानो मोनो।
औ औ जोंहाबो दङ खान्थाल। लिथुखुफोर लिसुफोरलाय गैया जोंहा। बेबायदिनो था खान्थाल दंफां फांसे दङ आरो थाइजौ फांसे दङ बेबायदिनो खान थालाबा जोंनिया गोथां जाग्रा नङा गोमोन जाग्रा आरो। आरो थाइजौआ दङ फांसे बेबायदिनो बारा थाइद्रायथ'वाखै फिथाइया दंफाङा बारा गिदिर नङा बेबायदिनो बोसोर थामफोर थाइबाय आरो थायनायाथ'
दा गोमोन जानो मोजां जोंनिया खान्थाला फिसा फिसा आरो बिसोबा। गोथांबा जाजाया आरो उम।
दे होमबा जों दिनै गोबां लाराय बाय उनफोराव कल खालामफिनसिगोन न'
औ जागोन दे नोंथां औ औ साबायखर औ।